हेलौ हेलौ औ खोनादों नोंथाङा
हालौ
औ खोनादों नोंथां
औ दासो खोनादों नोंथां
औ दासो खोनादों आंबो आदसा ओ थिग दं बिदिबा नोंथाङा औ नोंथांनि फारसे आवाजफ्रा थिगानो ना
औ थिगानो
खोनानायफ्रा थिगानो जादों ना
औ थिगैनो सोलिदों
आतसा अ बिदिबा जोङो दायो आयदाखौ सावरायनोसै दैबानानि सायाव नङा होमबा
जागोन
बुंलांदो एबा सावरायलांनोसै
दे नोंथाङा जागायदो
सेमि मिथिंगायारि जाथाय नङा होमबा
नंगौ थारैनो
मिथिंगायारि जाथायानो जोंनाव जेंना लाबोयो
नंगौ
थारैनो ओ दैबानाया सोमजियो आन्थोर जयै अखा हानायनिफ्राय एबा गोबाव समनिफ्राय अखा हाबाय थानानै एबा साननै सानथामसो बिदिनो
नंगौ नंगौ नोंथां खोनागासिनो दङ
थारैनो बे दैबानाया जोंनि आ सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां जेंना लाबोयो आरो सुबुं माहारिल' नङा जिउ जिबि जेरै मोसा मैदेर बायदिसिना हाग्रा अरनबारियाव जाबायदि जिब जुनार थायो दाउमा दाउसाफोरनि नि थाखायबो बेयो मोनसे जेंना लाबोयो जेरैहाय होनोब्ला जेराव गोबां जुब जुब अखानि दारै।
फिसा फिसा नाला दंग' जाम्फै। दैसा। फिसा फिसा दैमा बेफ। बेफोरनि दैया थुबुर जानानै जोंनि मोनसे गिदिर दैमा सोमजिहैयो जेराव बुर्लुं बुर्लुंबुथुर बायदि दैमायाव गोग्लैफैयो आरो बे बुर्लुं बु बेफोरबायदि दैमाया ओ दै। बानानि महर लानानै जेराव जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय आरो हाग्रा हा खुरखानाय बायदिसिना खहा लाबोयो नंगौना नोंथां खोनादों नोंथाङा।
नोंगौ नोंथां थारैनो आं खोनागासिनो दं।
अब्ला गिबियाव जोंनि सुबुंनि सुबुंनि थाखाय खहा होनोब्ला जोंनि। हान्थ मेला थांलाय फैलायनि जेरै राजा लामा एबा लामाफोर आरो दालां बायदिसिना आरो गिदिर गिदिर बिल्डिं बेफोरखौ खुरखानो हमो जाय खुरखानायनि जाउनाव। जोंनियाव गोबां खहा सोमजियो आरो बे खहाया जोंनि रांखान्थियारि हालोदखौ हादरनि रांखान्थियारि हालोदखौ लोरबां खालामो नंगौना नोंथां।
नोंगौ थारैनो नोंथां।।
थारैनो बिनि सायाव आरो जेरावनाखि जोङो दैमा दैबाना जानाय लोगो लोगो हा हा खुरखानायजों दंफां लाइफांआबो गिसि गायो एबा जोंनि बे आबाद फोथारा हमना ला नोंथाङा दैमा दैमानि खाथियाव माबा मोनसे आबादफोर मावबाय जेराव फसल मोनो बेफोर फसलखौ जुदि हाया खुरखायोब्ला आबादारिफोरा खहा जायो। जेरै नंगौना नोंथां? आबादारि हा खुरखानायजों खहा जाजानायाव जोंनि हादराव जेंना नुजायो। बिदिनो आदारनि जेंना जानाय लोग लोगो लोगो जोंनि हादरनि रांखान्थि यारि हालोदा गाज्रि हालोदाव थाङो। गासैबो जेंनायानो जाबाय दैबानानि जेंनाया जाबाय जोंनिओ जिउ जिउ जिबिनि गेजेराव आरो जोंनि थांना थानायाव गोबां जेंना सोमजिहोयो। आरो लोरबांथि लाबोयो हा दराव नोंथांआ बुंनो थाङोब्ला जों मिथिगौ जेराव जोंनि नर्थ इस्टआव बांसिन अखा हायो। भारतनि सा सानजा रायजोआवनो बांसिन अखा हानायखौ जों नुनो मोनो। जेरावनाखि ओ सा सानजा भारत आव गुबुन रायजोफोरनो रायजोफोरनिख्रुइ रुजुनायाव बांसिन बिफां लाइफां दङ'। बेबायदि बिफां लाइफां थानायनि थाखाय बांसिन अखा हानायखौ जों नुनो मोनो आरो अखाया हानांगौ बियो मोजांनि थाखाय
नंगौ।
ओ ओरैबायदिबो मोनसे जेराव बिफां लाइफां खमायलांनायनि थाखाय बोथोरनि सोलाय सोल' मालाबा सान्दुं मालाबा अखा हाबाथाय हाब्रेनाय बेबायदि आन्थोर गैयै बोथोरखौ जोङो फिक्स मोनसे कन्ट्रलाव लाखिनो हाया जायो जेराव बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि जाउनावबो बिदि जायो। नोंथाङा बिनि गेजेराव दैबाना दैबानानि दैबानाखौ लानानै नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानदोंबा फोरमायनो हागोन।
जागोन नोंथां। ओरैनोथ' नोंथाङा दैबानानि बागै सुंन्दुयैब्लाबो मोजांखौनो सावरायबोबाय दा आं बिनि गेजेरावहाय एसे सरजाबनानै बुंनोसै। दा नोंथाङा एसे आगोलाव दैबानानि सोमोन्दै बुंबोदों जे जोंनि गेजेराव एबा जोंनि ओनसोलाव दै बानाया जायो जेब्ला आन्थोरजयै अखा हायो जुब जुब बेनि जाउनाव जायो । जेराव सोरनिबा हाखौ गिसि खालांनाय खालामो खुरखानानै सोरनिबा न' बिथानिखौ दैमा जिङाव लुनानै थानायफोर खौ थिग बेबायदिनो दैबाना जायोब्ला सुबुं माहारिनि थाग्रा खुंलियाल' खहा जाया । बेजों लोगोसे नोंथाङाबो एसे आगोलावनो बुंलांदों दाउसिन दाउला जिब जुनार
औ ।
बिथांमोनहाबो माने जाग्रा आदार आन्दायो
दायो नंगौ
थाङा थानो थाखाय बिसोरबो हाग्रा बंग्रायावनो नागिरनानै जायो। दा बि दै बानाया थारैनो नोंगौ। जोंनि आसामाव। गोबां गेदेर गेदेर दैबाना जायो आरो नोंथाङाबो एसे आगोलाव बुंबावदों जे सा सानजा भारताव जोंनि नर्थ इस्ट आवनो बांसिन अखा हायो जेरावनाखि। मुलुगनि गेजेरावनो बां सिन अखा हाग्रा हिसाबै जोंहा मिथिनायबो जायो मेघालयनि मौसिनरामखौ। थिग बिदिनो दैबाना होनो होननानै बुङोब्ला जाया नङा जायो जोंनि सामावबो बोसोरथामबो जाथारो आङो बै द'स्रा जायगाखौ मा बुंनो माने जोंनि ओनसोलफोरावबो माखासे बुंनोसै आं माने जोंनि ओनसोलफोराव ओरैबायदि जायगाफोर दं माने दैमानि माने दैमानि माने दैजों बेंजानानै थानाय मोनसे जायगाफोर दं जेराव गामिफोर दं। माने ओरैबो दै ओरैबो दै माने गेजेराव मोनसे गुवार जायगा दं बे गुवार जायगायावहाय। दरसे गामि थायो । दा बे दसे गामिखौहाय। बोसोरफ्रामबो बि दैमाया खुरखा खुरखा दिनैसिमहालागै मानि हानि बे जे अनजिमा बेखौ माने खमायलांहोबाय आरो। मानि गावनि जे दैमानि दैमानि बोहैनायनि लामा माने बिनि अरथाया ओरैबायदि बांबाय जे ओरैबायदि गुवार जाबाय मानि बबेबा मोनसे सागरनि महर बायदि लानो हमबाय।
नंगौ।
दैबाना फैयोब्लाथ' जोंहा जोंनि हा गिसिखानायल' नंला जोंनि थाग्रा फुलि खहाल' नंला बेजों लोगोसे नोंथां बुंनाय बायदिनो जे जोंनि आबाद फसलफोराबो। लोमलानानै माने खहा जायो । बेवहाय जोंनि बे बेजों आबादजों। थांना थानायनि मिजिं। बेखौ फाननानै जोंहा जोंनि न'ख न'खरनि रांखान्थियारिखौ जौगाहोनाय बे बिथिङावबो जोंहा खहा जायो । दा बेबायदि खहा जायोब्ला रांखान्थियारि मुलाम्फाया माने जोंहा गैया जायो ।
औ गैया जायो ।
आरोबाव जों बुंबावनो हायो दैबानाया जोंनि जायगायावहाय बोसोरफ्रोमबो जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि सुबुंफोरा ओरैबायदि हालाय हाफाय जायो माब्लाबा समाव दै लोमजानानै दैबाना जानानैहाय बिथांमोननि न'वावहाय सिलिंखार जानानै रिलिफ थानाय‌ होनो नामा नों बिदिखौ
औ थानो गोनां जायो थारैनो नोंथां ओ नोंथाङा जा फोरमाय थाङा जा फोरमायदों बे थारैनो ओ सैथो गोजा दैबानानि जाउनाव जोङो हा गिसिखानाय एबा न बां खुरखा जानाय एबा फसल आबादफोरखौ जों लोमसावजानाय बेबायदि जोङो गोबां खहा जाजानायनि उनाव जोङो ओ दै लोमसावोब्ला न बांखौ जोङो रिलिफ केम्प नुनानै थानो गोनांथि जायो जेरावनाखि जोंखौ सरकारा अदसायो । नङा होमबा नोंथां? बे खोथाया थारैनो आरो नोंथां ओ नट अनलि माने दैबानाया जोंनि न बांखौल खुरखाया एबा फसल आबादखौल खहा खालामा बियो सु बोनिबो जिउ खहा मोन बिनि सायाव ओ सुबुंनि सुबुंनिल जिउ नङा बियो जेरावनाखि हायाव थाग्रा जिब जुनार बेफोरखौबो ओ फोथैलाङो एबा बुथारलाङो जेरै ओ दंफां लाइफां गिसि खानाय जों एबा हा हु गिसिखानायजों जोंनि ओ दैबानाजों लोमफाव जा ग्रा जिब जुनार जायफोरा सानस्रिनो रोङा बे बेफोरबायदि जिब जुनारफोरा दैबान जों लोमसा खौ जानानै थैयो जेरै मैफोर नंगौना नोंथां? मै सेसा बायदिसिना जेरै बिथांमोना सानस्रिनो रोङा बेफोर जिबफोरा बेवहाय बिसोरो ओ सुबुंफोरबायदि मालाबा लोमसाव जानानै एबा दैयाव गब'नानै जिउ गोनां जिउ गारनो गोनां जायो थिग बिदिनो नोंथां जों बिनि माखासे हमथा दैबानाखौ होबथानायनिबो जों सावरायनो नांगोन गोन दैबानाखौ जोङो हागोन गिबियै जोङो गिबियावनो जों बोथोर बिगियाननिफ्राय दैबानानि अखा हागोननि सोमोन्दैखौ जोङो मिथिनानै बिनि सिगांनो साखा फारा जानो हानांगोन जोङो। बोथोर बिगियाननि हेफाजाबजों नंगौना नोंथां? आरो बिनि थाखाय जों ओ दैबानाखौ मोनसे कन्ट्रल खालामनो थाखाय जों दैमाखौ गोथौ दैमानि दैनि नालाखौ जोङो गोथौ जावनानै जोङो दैबाना जानायखौ एबा लोमसावनायखौ एबा हा गिसि खुरखानायखौ जोङो बेखौ कन्ट्रलाव लाबोनो हानां लाबोनो हायो। आरो बावहाय जोङो आबाद फोथारनि जिं जिं एबा बबेबा लामाफोरनि जिं जिङाव जोङो बावहाय मोजां वालफोर होनानै एबा जोङो सिमेन्टजों बायदिसिना बेबायदि वाल रोजा होनानै जोङो हा हा खुरखानाय एबा हा गिसि खानाय खौ जोङो होबथानो हायो। थिग बिदिनो जोङो गोबां राहाजों दैबानानि सिगां साखा फारा जाखानानै एबा बोसोरफ्रोमबो जाखाबाय थानायखौ जों नुनानै दैबानानि ओ दैबानाजों जानाय जाथायफोरखौ जोङो सांग्रां थाखानानै जोङो बेखौ खमायनो हायो नोंथां। आरो बिदिनो जों जोङो गोबां राहा लामाजों आ सरकारारि अनसुंथाइ मोननानै जोङो बे हाबाफोरखौ मावफुंनो हायो। थारैनो नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय दैबानानि सोमोन्दै सावरायनानै बिदिब्ला जोंना समा सफैबाय नोंथां आं ओ आसा खालामो नोंथांजों गुबुन मोनसे आयदायाव आरो जों लोगो मोनलायफिनगोन।
थाय थारैनो नोंथां।
नो गोजोनथों।